हेलौ?
औ नोंथां।
औ।
औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों औ। औ आं नोंथांजो मोनसे गोनांथार बिसयआवसो रायज्लायनो थाखाय नोंथांखौ कल हरनाय जादोंमोन। नोंथाङा सम दङ ना?
औ दङ।
औ माबोरै दं नोंथां? आं थिगैनो दङ अ नोंथाङालाय? आंबो थिगैनो दङ ओमबा नोंथां जों सानैबो दिनै बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै एसेमान सावरायनोसै नामा?
औ सावरायजागोन।
सावरायजागोन दे औ दा आङो नोंथांनिफ्राय नों नोथाङा बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै मा सानो एसेमान नोंथांनिफ्राय मिथिना लानो सानदोंमोन। नोंथाङा एसेमान होदो आंनो।
औ जागोन दे बिजाब बाख्रि होनोब्लाथ' जों सरासनस्रायै ओ माने जेराव गुबुन गुबुन रोखोमनि बिजाब बुथुमनानै दोनो एबा बिजाबखौ जथायनानै दोनो जायनिफ्राय जों बिजाब लाबोनानै फरायनो हायो जेराव जों
बिजाबफोर फरायनो हायो बेखौनो बिजाब बाख्रि होननानै बुंनाय जायो।
औ नोंथां। मानसिफोरा उम माने गासैबो बिजाबखौनो हारसिङै बायनानै एबा।
नागिरनानै फरायजोबनो हाया मानसिफोरनि मिथिनो आरो फरायनो लुबैनाय। बिजाबखौ मोनहोनानै गियान मोनहोनायानो बिजाब बाख्रिनि थांखि आरो।
आरो फसंनाय औ नोंथां नंगौ।
ओ बिजाब बाख्रियाथ'।
औ नोंथां।
समनि लोगो लोगो बांबोबाय आथिखाल बेनि बाहायनाया।
गोबां बांबोबाय नोंगौ नोंथां।
ओ गोदोनि बिजाब बाख्रिया लेखा गोरोंफोरनि थाखायल'मोन नाथाय आथिखालथ' गोबाङानो। लेखा रोंनाय जाजोब्बाय नालाय बिजाब बाख्रि। याव बयनिबो थाखाय दा जाब जुब मानसिया बेफोरनि बिजाबखौ फरायनायनि जेबो खाबु। मोनामोन गोदोनि समाव दा नाथाय दानिया। बिजाब बाख्रिनि बाहायनाया बांबोनायजों लोगोसेनो बयबो बिजाब। खौहाय बिजाब बाख्रिनिफ्राय लाबोना फरायनायनि खाबुखौ मोनबाय आरो
मोनबाय आरो ना नोंगौ नोंथां नोंगौ दा दिनै गाबोन गोबां रोखोमनि बिजाब बाख्रि दंसै। नंगौ माखासे बिजाब बाख्रिनि रोखोमफोरा जादों। हारिमायारि बिजाब बाख्रि नंगौ नोंथां स्टेट बिजाब बाख्रि जिल्लानि बिजाब बाख्रि नंगौ।
सोलोंसालिनि बिजाब बाख्रि गाब नि आफादनि बिजाब बाख्रि आरो गावनि बिजाब बाख्रि। बेफोरनि मादाव ओ जों बांसिनै जों। सोलोंथाइयारि फसंथानफोरनि बिजाब बाख्रिफोरखौहाय बांसिनै बाहायनाय नुनो मोनो जेरै। स्कुल कलेजफोरनि। बिजाब बाख्रि जेरावहाय जों गोरलैयैनो गावनि फराफारिनि नांगौ। आयदानि बिजाबफोरखौहाय नागिरनानै फरायनो हायो आरो जेराव फरायनायनिबो खाबु थायो बेयाव। जोङो बिजाबखौ लानानै जायगायावनो गावनि गोनां। फुंखाफोरखौहाय बुथुमना लानो हायो आरो।
नंगौ।
बेबायदिनो बिजाब बाख्रिया मानसिनि गियाननि बाख्रि।
नोंगौ नोंथां।
बिजाब बाख्रिनिफ्राय बिजाब। बिजाब बाख्रिखौ सालायनो थाखाय माखासे। स्टाफफोर थायो जेरै लाइब्रेरियान एसिस टेन लाइब्रेरियान आरो माखासे। बिजाब बाख्रिनि बिजाबफोरखौ सामलायग्रा। मानसिफोर आथिखालाव गोबां स्कुल कलेजनि बिजाब बाख्रिफोरखौहाय। दिडिजिटेलाइस खालामनाय नुनो मोनबाय जेरावहाय बेखौ बिजाब बाख्रिखौ सा सामलायनायनि राहाया गोरलै जाबाय बिजाब बाख्रिनिफ्राय गोरलैयैनो जों। आखाइजों लिरनाय रेजिस्ट्रेसन खालामालासिनो जों डाइरेक्ट डिजिटेलाइस खालामनानै जों बिजाबखौ। हाय स्केन खालामनानै बिजाब बाख्रिनिफ्राय लाबोनो हायो आरो बेखौहाय जों गोरलैयै नो हैफिननो हायो बेबायदिनो बिजाब बाख्रियावहाय। आथिखाल डिजिटेलि डिजिटेलायजेसन खालामनायनि गेजेरजों गोबां। जौगानो हाबाय जों गोरलैयैनो गावनि नांगौ बिजाबफोरखौहाय बबे स्लटआव दं बेखौबो जों।
कम्पिउटाराव गोरलैनो सार्च खालामनानै नागिरनानै दिहुननो हायो नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो बिजाब बा ख्रिनिफ्राय बिजाब फरायनायनि माखासे खान्थिफोर दं जों बेखौ मिथिखायो। फरायनो लांनाय बिजाबखौ लांनाय सम एबा कलारसिम थि लिरनायनि अनगायैबो थि समाव होफैफिननांगौ।
होफैफिनाब्ला खायसे लाइब्रेरियाव बिनि फाइनफोरबो लानाय नुनो मोनो जों।
बेबायदिनो जोङो।
फरायनो लांनाय बिजाबफोरखौ मोजाङै लाखिनांगौ जानला मोनला मैला एबा हांखो बोनो मोना। नोंगौ नोंथां।
जाहोनो मोना आरो खोमानोबो मोना बोरैबा जियोब्ला एबा गोमायोब्ला जों बिजाब।
बिजाबखौ गोदानै बायना होफिननांगौ नङाबा बिजाबनि।
बेसेनखौ होफिननांगौ बेफोर लाइब्रेरि एबा बिजाब बाख्रिनि माखासे।
नेमखान्थिफोर। औ नोंथां नंगौ बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै मोजाङै सोलियोबा जों।
ओ बिजाब बाख्रिफोरखौहाय आब्रुथि बाहायनाय बाहायनायाव गोबां। हेफाजाब जायो आरो बेबायदिनो। फरायसालि फरायसालि मा स्कुल कलेजफोरनि बिजाब बाख्रि।
बाख्रि अनगायैबो आथिखाल जों नंगौ नोंथां गावबा गाव गावनि बिजाब बाख्रि पार्सनेल। बिजाब बाख्रिबो बानायनानै लानाय गोबांखौनो नुनो मोनो।
ओ बेवहाय। बिजाब मोजां मोनग्रा सुबुङा गाव मोजां मोननाय गुबुन गुबुन बिजाबफोरखौ बबेबा।
बबेबा दिन्थिफुंसालि बाजार एबा बिजाब गलानिफ्राय औ नंगौ बायनानै लाबोना।
जों दोनथुमफैनाय नुनो मोनो आरो लोगोसे।
लोगोसेनो।
फरायगिरिफोरखौबो जों बेनिफ्राय। फरायहोनो हानायनि खाबु खालामनानै।
औ बे बिजाब बाख्रिनि बिगोमायहाय बिजाब बाख्रिखौ।
गुबुन गुबुन जाय फरायनो। गोसो बिसोरनि थाखाय खुला खालामनानै होनाय नुनो ओ आं। बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै बेखिनिखौनो बुंबाय।
बुंबाय नोंथाङाबो बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै मा मिथियो आं नोंथांनिफ्रायबो मिथिनो लुबैबाय। औ नोंथां नोंथाङाथ' थारैनो दा बिजाब बाख्रिनि। बागै गोबां फोरमायबाय आंनि सिगाङाव नोंथाङा बिजाब बाख्रिनि। ओ बिजाब बाख्रिया माखौ होनो बेजों लोगोसे बिजाब बाख्रिनि जि नेमखान्थिफोर आरो। बिजाब बाख्रिनि खायसे खायसे रोखोमफोरखौबो नोंथाङा खोन्थाबाय आंनि। आंनि बायदिबा बा आंनि साननाय बायदिब्लाथ' नोंथाङा बिजाब बा ख्रिनि सोमोन्दै सरासनस्रायै गोबाङानो आंनि सेराव फोरमायबाय। बेनिखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय मानो होनना बुङोब्ला। दिनै नोंथाङा खायसे आं मिथियैफोरखौबो दिनै नोंथाङा फोरमायनो होबाय आंनो। फोरमायना होबाय आंनिसिम दा बेनि गेजेरावनो। दिनै आंङो आरो बुंनो सानबावदों जे दिनै जोंहाथ' बिजाब बाख्रिखौथ' जोङो बुंनो थाङोबा जोंनि। ओनसोल बा जोंनि खाथि खाथि खाथि खालायावबो मोननाय जायो नङा होमबा। नोंथां औ बेजों लोगोसे बे आ-आथिखालाव बा। खाथि खालायाव मोननाय जानाय बै बिजाब बाख्रिफोरखौ दिनै जोंहा। जिहेतु दोङो नाथाय दिनै बेफोरखौ जों बानजायनो गोनांबो नङा होमबा नोंथां। दिनै जुदि जोङो बानजायाबा बिजाब बा ख्रिया बिजाब बाख्रिया बेबायदिनो गैया जालांगोन। बेनिखायनो आं सानो जे दिनै जोंनि बिजाब बाख्रिखौ। खौ बानजायनायनि गोनां बानजायनायनि गोबां गोनांथि दं नङा होमबा नोंथां। खोनादोंना नोंथां औ खोनादों। जेरैबायदि बिजाब बाख्रिया जोंनो नांगौबायदि। बिजाबखौनो जायखिजाया समावनो। मानसिनो जगार होयो नङा होमबा नोंथां औ औ। बे बिजाब बाख्रिया जोंनो गेदेमाफोरनि जिउ खौरां बेजों लोगोसे गोनोखो गुबै बाथ्रा बा आदब मावनाय बा सल' बा सल'मा बा खन्थाइ गासैबो रोखोमनि। बिजाबखौनो बिजाब बाख्रियाव। मोननायलाय फरायग्राफोरा गावनो गोनां बिजाबखौ फरायनाय गोबां गियान मोननो हायो नङा होमबा नोंथां। दिनै जोङो। गेदेमाफोरनि जिउनि जिउ खौरांनि बागै जों मिथिनो हायो बै बिजाब बाख्रिफोरनिफ्राय बेजों लोगोसे जों सल' बा। सल'मा बेफोरबायदिनो गोबां बिजाब जों मोननो हायो नङा होमबा नोंथां बिजाब बाख्रिनिफ्राय नंगौ। जायफोर बिजाबा दिनै जोंनि जिउआव गोबां बेबायदि जोंनो गियान होयो जायफोर गियानखौ लानानै दिनै जों जिउनि। जि लामा हान्थिनाय बा जिउनि जोंनि जि थांखिफोरखौ जों मोजाङैनो। मोनहैनो हायो नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो आङो सानो जे दिनै जोङो बिजाब बाख्रिखौ जों मोजाङै बानजायनांगौ। आरोबावसो बेजों लोगोसेनो दिनै जों मिथिबावो जे बिजाब बाख्रिया जोबोद बेसेन गोनां नङा होमबा नोंथां। बेयो जोंनो नांगौ बायदि बिजाबफोरखौ होयो जों जि बिजाबफोरखौ फरायनो गोसो। सोरबा जों जि बिजाबफोरखौ नायगिरो बे बिजाबफोरखौनो दिनै जोङो बिजाब बाख्रियाव मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां। आरो बिजों लोगोसेनो बिजाबा बयनि बयनिबो समान आरो बिजाब बाख्रिखौ। बयहाबो मोनथाय दं होननानै बाहायनांगौ नङा होमबा नोंथां दिनै जोङो मानसिफ्रा गासिबो इकुवेल आरो इकुवेलजों लोगोसे दिनै जोङो भारत बायदि हादराव थायो जेराव दिनै जोङो गोबां बिबायदिनो जाथि जन'गस्तनि मानसि थायो नङा होमबा नोंथां
नंगौ थारैनो
बेबायदिनो दिनै जों साफ्रोमबो जाथि जन'गस्थिनि मानसिफोरा दिनै जों सा फ्रोमबो समान बेजों लोगोसे दिनै जों बयखौबो माने बेबायदिनो बे बिजाब बाख्रिखौ माने समानै आरो बयहाबो माने मोनथाय दं होननानै दिनै आं सानो आरो नङा होमबा नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथाङा रावखो
खोनागासिनो दं दे बुं
खोनागासिनो दं औ बेजों लोगोसे दिनै आं बे बिजाब बाख्रि बानजाय बानजायनायनि सोमोन्दै बेयावनो एसे बुंबावबाय आरो बेजों लोगोसे आं आरो बुंबावनो सानदों दे बिजाब बाख्रिया गोबां रोखोमनि बिजाब थायो नङा होमबा नोंथां बेखायनो बेजों लोगोसेनो नाथाय बिजाबखौ जानला मोनला उन उन्दै मिथिया गेदेर मिथिया फरायनो हरोब्ला सोरहाबा खहा जानो हागौ बे थारैनो नङा होमबा नोंथां दिनै सासे उन्दै उन्दै गथनो जुदि जोङो सासे बैसोजोंबो सोमोन्दो थायो औ नंगौ बैसोजों सोमोन्दो थायो जुदि जों दिनै सासे उन्दै गथ'नो जुदि जोङो जायफोर बिजाबा जों गोदोर बिज ओ गोदोर मानसिफोरनि बा गोदोर सुबुंफोरा बा जायफोर मोजां लेखाफोरा माने मोजाङैनो रोंखागो बिसोरनिसो बिजाबखौ ज जों दिनै उन्दै गथ'फोरनो हरबा दिनै बिथांमोना बुजिनाय नङा नङा होमबा नों थां आरो बेजों लोगोसेनो दिनै बिजाबा बैसोगोरानि ना बैसो गोरलैनि फरायगिरिया बेसेबां बैसोनि बेखौबो नोजोर होनांगौ नङा होमबा नोंथां दिनै बिजाब बाख्रियाव दिनै उन्दै गथ'फोरनि थाखायबो बिजाब दङ बेजों लोगोसे दिनै गोदोरफोरनि थाखायबो बिजाब दङ नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
बिनिखायनो जोङो हायोब्ला गावनि एबा गामिनि बिजाब बाख्रिफोराव उन्दैफोरनो हामै बिजाबखौ लाखियैआनो गाहाम। खोनादों ना नोंथां नोंथाङा आं होननायखौ।
औ खोनागासिनो।
बेनिखायनो आं सानो जे मोजां बिजाब बाख्रिया आखल दागोन नङा होमबा नोंथां। दिनै मोजां मोनसे बिजाब बाख्रि ख्रि जाय बिजाब बाख्रियाव दिनै बयनिबो थाखाय बा मोनफ्रोमबो बेबायदिनो आयदानि जुदि बिजाब फोर थागोनबा जाय बिजाबफोरखौ माने फरायबाथाय दिनै नंगौ दिनै जों साफ्रोमबो सुबुंफोरा मोजाङै आखल दानो हागोन नङा होमबा नोंथां। बेनिखायनो आङो सानोदि बिजाबफोरा बयनिबो गाहाम जाथों आरो रावनिबो खहा दा खालामथों बेखौ नोजोर होनांगोन। नङा होमबा नोंथां।
नंगौ थारैनो।
औ दा आंथ' बेखिनिखौ फोरमायबाय आं नोंथांनिफ्रायबो आरो एसेमान बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै आङो मिथिबावनो लुगैदों। दा फोरमायबावनो हागोन नामा एसे बाव?
हागोन थारैनो आंनि बिजाबाख्रिनि सोमोन्दैथ' जों बांनो सावरायबाय बिजाब बाख्रियाथ' गोबांरोखोमनि दङ जेरै हारिमायारि गावनि जिल्लानि सोलोंसालिनि आरो। बिथाङा बिजाब बाख्रिनि बानजायनायनि सोमोन्दैबो बुंबाय आर ओ गोबां बिजाब बाख्रिनि बैसो एबा बिजाब फोरनि सोमोन्दैबो बुंबाय जेरैहाय खायसे बिजाबाहाय उन्दै गथ'फोरनि थाखाय खाय खाबजाथाव नङा बेफोर बिजाबखौ जों बिजाब बाख्रियाव लाखियैयानो गाहाम मानोना खायसे बिजाबा गेदेरफोरनि थाखायल'बो लिरनाय थायो
जायखौ फरायोब्ला ओ। उन्दै मानसिफोर एबा बैसोआव खम मानसिफोरनि थाखाय खहा गोनां बेफोर बिजाबखौ लाखियैआनो गाहाम। थाङा मख'लांखाबाय लोगोसेनो आं बिजाब बाख्रिनि सोमोन्दै बेखौनो बुंबावनो सानो जे बिजाब बाख्रियावहाय
औ बाख्रियावहाय जोङो
बिजाब बाख्रियावथ' बिजाबफोरखौ लाखिनानै दोनफैयो बेबायदिनो जों सम सम बिजाब बाख्रिखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे। जौ हाबाफारिफोर लानो हायो जेरैहाय ओ बुक डनेसन माने बिजाबखौ दान होनाय हाबाफारि जेरैहाय
औ ओ जिल्लानि बिजाब बाख्रि एबा। औ ओ सोलोंसालिमाफोरनि बिजाब बाख्रियाव जों नंगौ नोंथां माब्लाबा खायसे नांगौ बिजाबफोरखौहाय जों लाबोजोबनो हाया बे हिसाबै जोङो गुबुन गुबुन
फरायगिरि एबा बिजाब बुथुमगिरिफोरनिफ्राय जों दान होनाय हाबा फारि लानानै बिजाबफोरखौ बुथुमनानै जमा खालामनो हा यो हम जेरैहाय जोंनि माखासे बादायारि
दायारि आनजादफोराव नांगौ जानाय बिजाबफोर आरो गोबां
फराफारिजों सोमोन्दो गोनां बिजाबफोरखौबो जों बुथुमनानै जमा लाखिनो हायो। बे बायदिनो बिजाब बाख्रियाव बिजाबनि अनगायैबो जोङो
बिजाबनि अनगायैबो जोङो खौरां खौरां बिलाइफोरबो मोनो बेखौहाय जों फरायनानै गुबुन गुबुन